औ नोंथा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो अयदानि सायाव। सावरायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ।
नोंथाङा ओ सम दङ' ना?
नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ नोंथां। नोंथाङा ओ जेनेबा नोंथांनि जिउनि थांखिया मा? एबा नोंथाङा सानफ्रोमबो ओ जेनबा मा खालामना थायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ-औ।
औ।
आंनि जिउनि थांखियानो जाहैबाय ओ। पुलिस जानाय आरो।
औ-औ।
आङो-आङो बेनि थाखाय एप्लाइबो खालामना दोनदों आरो पुलिसआव।
औ-औ।
औ ओमफ्राय बेनि एकजामा अक्ट'बरनि। नि टुफोराव जायो जागोन जाहैगोन आरो।
औ-औ।
थाखायनो आङो दा माने प्रेकटिस खालामबाय थादों फिल्डआवबो फिल्डफोरावबो थांगासिनो आरो सानफ्रोमबो, सानफ्रोमबो जों बिदिनो ओ वान पुइन्ट सिक्स किल'मिटार बिदिहाय खारो आरो जोङो
औ औ
सानफ्रोमबो फुङाव फुंनि फुंनि बा रिंगानिफ्राय गु रिंगासिम जोङो खारो आरो थांलाय फैलाय बिदि खालामबाय थायो औ
ओमफ्राय बिदिनो सानफ्रोमबो
औ
दा बिदिनो सानफ्रोमबोनि इस नोंथाङा बिदिनो सानफ्रोमबोनि जिउआव एबा सानफ्रोमबो मा खालामनानै मोजां मोननाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन? ना
बिदिनो था माने बिदिनो सानफ्रोमबो थांनानै ओ प्रेकटिस खालामनानै बिदिनो खारनानै माबा ओ खारनानै बिदिनो मोजां मोनो आरो
औ औ
आरो नोंथाङा बेफोरबायदि मायबा मोनसे ओ प्रेक्टिस बा माबा मोनसेफोर खालामो मो नामा? औ नोंथांनि आरो ओ बे जिउनि थांखिया मा जानायनि नों जिउआव मा जानो गोसो बेखौ एसे फोरमायना होलाय नोंथाङा।
औ ओ बुंनो थाङोब्ला थ' जोंथ' गासैयाबो जिउआव माया मोनसे ओ जानो जेन'बा मिजिं थायो नङा नङा होमबा गासिबो गोदोर गोदोर ओ सिमां नुखायो नङा होमबा नोंथां? औ थिग बेदिनो आंबो दा आंनि नि थांखिखौ माने होसोगासिनो आरो जेन'बा जोङो सानफ्रोमबो जों थ' मा खामगोन होनना बुंनो थाङोबाथ' जों सानफ्रोमबो ओ फुङाव सिखारो जों बिदिनो ओ ब्रै रिंगाफोरावनो सिखारो फुङाव नोंथां। औ ब्रै रिंगाफोरावनो सिखारनानै जोङो जोङो ओ सानफ्रोमबो जों फिल्डाव थाङो आरो बिदिनो ओ ब्रै रिंगाफोराव सिखारनानै जोङो ब्रै रिंगा ओ थामजि मिनिटसोआव जोङो बिदिनो ओ फिल्डआव ओंखारलाङो। जों बे फिल्डाव हांनायाव जों मालाबा साइकेलजोंबो थाङो आरो जों मालाबा स्कुटिफोरजोंबो थाङो आरो नोंथां बिदिनो आं फिल्डाव थांनायाव जोंनि ओ जेनेबा लोगोफोरबो थांजा थांफायो आंजों। थांफानानै ओ जों बे फिल्ड बनायनायाव जोङो ओ जोंल' नङा गोबां ओ दाब दाब जायगानिफाय लोगोफोर फैयो सेंग्रा आरो सेंग्राफोरबो बांसिन फैयो आरो सिख्लाफोर आरो खायसेया ओ हाबा जानायफोरबो दं नाथाय बिसोरो हाबा जाब्लाबो माने गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय फैयो आरो फिल्डाव खारनो
उम
जों बिदिनो ओ फार्स्टआवहाय जों फिल्ड आव हाबनो थाखाय जों बिदिनो फार्स्टआवनो जेनेबा एक्सारसाइस खामना लाग्रोयो आरो बिदिनो
औ
ओ बिदिनो एक्सारसाइस खालामनानै जों फार्टआवावनो खेबसे ओ थाखोसे थाबायग्रोयो ओमफाय जों फिल्डाव खारो आरो
औ औ
जेब्ला ओ जों औ
आरो नोंथाङा औ औ आरो नोंथांमोना बे फिल्डआव बेसे सेबां ओ बेसेबां फाखोसो खारनाय जायो ओरैनो
औ ओ जों बुंनो थाङो आरो बे जोङो बांसिनानो जोंनिया बि बिदिनो इन्टारभिउफोराव जोंनिया ओ हिन्जावसाफोरनिया बिदिनो फाखोब्रै खारनाय फैयो आरो जों बिदिनो दाइन बिदिनो जों दाइन मिनिटावनो जों फाखोब्रै खारखाङो नो हानांगोन बिदि आरो ओ जों बि दिनो ओ खारो ओ जों बिदिनो जि फाखो जिनै फाखोफोर खारो माने मालाबा एसे खम बो खारो आरो माने बिदिनो सम एबा देहाफोरा सामफ्रामबो एखे थाया नङा होमबा नों थां औ बेनिखायनो जों मालाबा खम खारो एबा मालाबा उम एसे गोबां खारनो हायो आरो
औ
बेबायदिनो जों जेब्ला खखरखाङो खारखांनानै जोङो बिदिनो एक्सारसाइस खालामबोयो आरो माने बि खारखांनान जों बिदि दलद जना थाब्ला जोंनि देहाफोरा एसे बोरैबा दुरबलफोर जायो आरो बेनिखायनो जों बिदिनो एक्सारसाइस खालाम यो आरो ओ थिख बेबायदिनो जों बे बिदिनो एक्सारसाइसफोर खालामखांनानै जोङो बिदिनो लं जाम्पफोर बारो आरो बिदि ओ लं जाम्प बारनाय बुंबाथ' बिदिनो लं जाम्प बारनो थाखाय जोंनिया बार' फुट थेर' फुट खो नांखा बारखानांगौ आरो जों बिदिनो ओ सानफ्रोमबो जों बिदिनो ओ प्रेक्टिस खामबाय थायो आरो नोंथां बिदिनोजों मालाबा बिदिनो फिल्डफोराव जों माने बलफोरबो ओ गेलेयो आरो
औ औ
दा जोङो बिदिनो जोङो ओ ओ फिल्डआव हाखांनानै जों बिदिनो ओ‌ दाइन जोङो बिदिनो फुंनि ब्रै थामजि रिंगाफोराव फैनानै जों बिदिनो न'आवय दाइन रिंगाफोराव थाङो आरो नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना औ बिदिनो जोङो ओ न'आव थांखांनायनि उनाव जों ओ बिदिनो न'आव थांनानै दुगै लोंबाय जोङो ओंखामफोर जायो आरो फुंनि खाजाफोरखौ जाखांनानै जों बिदिनो न'नि मावनो गोनां खामानिखौ मावो आरो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां दा दैज्लां बोथोरावबो जोङो बिदिनो नखर एबा गुबुननियाव ओ माइ गायनो ओ थाङो आरो नों थां बिदिनो जों जेब्ला ओ ओ जों बेलासिफोरबो फिल्डाव थाङो फिल्डआव बेलासिफोरबो थाङो आरो जोङो बिदिनो ओ बेलासेबो फिल्डआव हांनानै जोङो प्रेक्टिस खालामबाय थायो माने जों ओ गावनि थांखियाव ओ सहैनो थाखाय जोङो फुं बेला सान्दुंबाबो अखाबाबो जोङो माने खस्थ'खौ खामाबाय थानांगोन नङा होमबा नोंथां